हेलौ औ नोंथाङा खोनादों ना औ अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे
माइ आबादनि सायावनो रायज्लायनोसै नामा दिनै आयदायाव।
औ जागोन दे नोंथां।
माइ आबादनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बाथ्रा खिन्थानो हागोन नामा?
बिदिब्ला एसे फोरमायना होदो।
औ माइ आबाद होनोब्लाथ जोंना ओ बर'फोरनि बर'फोरनि गाहाय आबादानो जाबाय माइ आबादखौनो होननानै बुंनो हायो ओ बेबायदिनो जोंना माइ आबाद मावनो थाखाय ओ गिबियावनो हाफोरखौहाय मोजाङै हालेवनानै लानाय जायो ओ खोथिया गिबियावनो खोथियाखौ फोगोननाय जायो जेनेबा खोथिया फोनो थाखाय जोङो हाखौ हालेवना लानाय हायाव ओ जेनेबा बे खोथियाखौहाय ओ फोनो थाखाय माइज्लि सोमनानै माइज्लि सोमनानै लानाय जायो आरो बे माइज्लिखौ ओ दैयावहाय जेनेबा साननै बा सानथामसो सोमनानै ओ बेखौ लाबोनानै थालिर बिलाइ बनानै बेयावहाय फेनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथांफ्राय बेखौ खोबनानै दोननाय जायो प्लासटिक एबा थालिर बिलाइ फोरजोंनो। खोनादों ना नोंथाङा औ औ औ बेबायदिनो औ। बेबायदिनो खालामनानै जेनेबा बेखौहाय जेब्ला गाजा खिलिगोन बे माइआ अब्लानिया बे हालेवनानै ला हायावहाय साननैस थानानै हालेवनानै लानो हायावहाय जेनेबा बेयाव फुखोहैनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय बेबायदिनो फोनानै औ। बेबायदिनो फोनानैहाय ओ जेब्ला खोथिया देरगोन अब्ला बे खोथियाखौ माइ गायनाय जायो। माइ गायनो थाखाय जोङो गिबियावनो खोथियाखौ औ। खोथियाखौ फुनानै लानाय जायो मानसिफोर जमा ओ लानानैहाय जेरै ओ हाजिराफोर लानानैहाय गोदोनि समावथ जमा जमा ओ लोगो नांनानै ओरैनो सावरि बादालि जानाय हिसाबै फुनाय जायो नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौ नुनो मोनला आरो ना नोंथां माने हाजिराफोर लानायखौ नुनो मोनसै। माने बयहाबो समनि आंखाल। बेनिखायनो औ ओमफ्राय बिदिनो फुना लाखांनानै जेनेबा जोङो गायनो थाखाय बे हालौवनानै लानाय हायावहाय बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां मो बायदिनो गाय गायखांनानै औ। गायखांनानै ओ बेखौहाय मास मोननैसो एबा आराय मासोआवहाय बे माइखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां माइफोर दङ जेरै आसु माइ माइसालि माइ बावा माइ ओ बिदिनो गोबां माइफोर दङ आरोना नोंथां जेरै आस आसुमायाव जोंहा जेनेबा एरिया रनजित इदिनो गोबां ओ आबाद ओम माइफोर दङ ओमफ्राय आरो जेनेबा ओ मायसालि माइ होनोबा जोंना ओ जोसा माइब्रा आरो बिदिनो बेलेग बेलेग माइफोरबो दंबावो आरोना नोंथां बेबादिनो जोङो ओमफायो जोसा माइब्रा माइ औ। जोसा माइब्रा माइ गायनो थाखाय जोङो खायसे खायसे मानसिफोरा हा सोनबो दोनखानाय जायो ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबा बे आसु माइ गायखांनाय ओ नाराथिलियाव बेखौहाय नाराथिलिखौ हालेवखुनानै ओ बेखौहाय गायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आरो खायफा खायफा बे हा सोनदोननायावबो गायनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो जोङो माइ अबादनि गेजेरजों गोबां ओ बिदिनो मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोङो माइ आ बादखौहाय जेनेबा जानायावथ बाहायखायोआनो जानायाव जोंनो बेमाइखौहाय औ जानो जानो थाखाय जोङो बे माइखौहाय जेनेबा फोराननानै ओ माइखौहाय मिलाव सौनो लांनाय जायो सौनानै हाय जेब्ला जों बेखौ लाबोगोन अब्ला बे माइरंखौहाय जावनानै ओंखाम संनानै जानाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो औ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो माइखौहाय फाननानैबो रां आरजिनो हायो आरोना नोंथां। बिदिनो औ जोंनाथ' जेनेबा माइनि दामाथ' जेनेबा गोबां जायगा जायगा बेलेग बेलेग जानोबो हागौ अब्लाबो जोंनि जायगायाव जोंनि जायगानिखौ आं खिन्थानोसै नों थांनो एसे।
औ दे खिन्थानो हागोन दे नोंथाङा।
बा महन सेआव जेनेबा नयस'फोर बेफोरदि आदस'फोर बेफोरदि मोननाय जायो आरो ना नोंथां। ओ माइखौहाय। औ बेबायदिनो ओमफ्राय जोसा जोसा आरो माइब्राफोरखौहाय एसे दाम गोसा मोननाय जायो आरो ना नोंथां। जेरै जोसा मायखौ जेनेबा तेरस' सुद'स' फन्द्रस' अ इफोर मोननाय आरो नोंथां औ औ औ। बिदिनो माइब्राखौबो बिदिनो मोननाय जायो ओ आरो बिदिनो माइब्राखौबो बिदिनो बुरजायैनो मोननाय जायो जेनेबा ओ थेर' सुद'आनो मोननाय जायो बेबायदिनो जायगा लाना जायगा माइफोरनि दामफोरा इदिनो बेलेग बेलेग आरोना नोंथां। अब्ला नोंथाङा औ नोंथां नोंथाङा एसे माइनि माइ आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागौ। माइ आबाद खौ जुदि बेगर फास्स्टआव जोङो जोलै सायख'नानै लानाय जायो आरो। जोलैखौ मोजाङैनो माने मोजां हालेवनानै मोनसे दब्लायसे बा दब्लायनि नि जायगायाव बे फोनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ बेयाव बेरा होनानै दोननांगौ जाहाथे मोसौ मोसौ जाहाथे जेबो बेखौ सिलिंखार खालामा बेनि थाखायनो बेरा होनानै दोननांगौ आरो। बेनि उनाव ओ मास मोनसे एबा ब्रैजि सानसोनि उनाव
उ उ
जोङो बेखौ गायनाय जाया आरो जायो आरो। खोथिया फोखांनानै जोङो दस दिनसो थानानै ओ जि सानसो थानानै माने हालेवनाय जाया आरो बे गिबि हालेवनायखौ ओ खारायनाय होनो आरो बिनि उनाव ओ ओ बार' फनन्द्र' दिनसो थानानै आरो खेबसे हालेवबनाय जायो आरो बे हालेवनायखौ सामार होनाय होनो आरो बिनि उनाव ओ सफथासे बा दसथिनसो सानानै ओ खेबसे गायनो लागानि हालेवहरनाय जायो बेखौ बर' होनाय होनो आरो बेनि गायनाय जायो माइ खौ ओमफ्राय गायनानै दोननानै बिनि उनाव ओ फन्द्र दिनसो थांनानै एबा बांसिन मुलाम्फानि थाखाय ओ हासारबो होनाय जायो रासायनारि हासारबो बेनि उनाव आरो एम्फौनि मुलिबो होनाय दै बेयाव ओ मजा खवा फानो जाय बिथौबो जायो बेफोर मुलिखौ होनाय जायो बिनि उनाव ओ बिबार बारनो लागाबाथाय ओ बे बिबार बारनाय लागा खौ माने बर' बर'नि थरायनाय होनो आरो बे माइक माइक बिबार बारनानै लागाखौ बेखौ थरायनाय होनो आरो बिबार बारनायखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बेयाव माने भिटामिनजों एम्फौनि मुलि सारदेरना होनाय जायो जाहाथे गासिबो मोजाङैनो ओ बिबारा बाराजोबो थरायो मोजाङैनो ओमफ्राय बिनि उनाव माइआ गोन आरो बिनि उनाव मास मोनब्रै एबा मोनबासोनि उनाव बियो ओ मोन सिगोन आरो मोनबाथाय जोङो बेखौ हानो हासिगोन हानानै ओमफ्राय जों बेखौ ओ न'आव लाबोनानै बाख्रियाव सो सोबाय। दोनथुमनाय जाबाय बेबो नो माखासे जानो लाखिबाय माखासे फाननो हरबाय बेबायदि खालामनाय जायो आरो आरो बिनि अनगायैबो आरो नोंथाङा माबाफोर मायनि सोमोन्दै बुंनो हाबावगोन नामा
औ हायो नोंथां बिदिनो जोंहा माइखौ नोंथाङा दानिसो दोनलांनाय बायदिनो ओ जेनेबा जोङो माइखौहाय ओ जेनेबा जोसा माइ जोसा माइ जे माइसालि माइ गायोब्ला जोंना ओ खाथि गासा खाथि गाासाया माइजोंहाय गोथौ सोमोन्दो दं आरोना नोंथां। नोंगौना नोंथां औ जोङो जेनेबा जोसा औ औ ओ जेनेबा जोसा-जोसा माइ गायनायाव जेब्ला जोसा माइया एसे थरायगोन एसे थरायनो माने एसे ओ थरायनो थरायहांनाय जागोन अब्ला बेयो खाथि गासा खाथि गासाया सौफैयो आरो ना ओमफ्राय बे औ ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो खाथि गासा फोरबोआवहाय जेनेबा ओ आलारि बाथि सावनाय जायो दुब्लि दुब्लियावहाय माइ बेयावहाय आरो ना औ ओमफ्राय आरो न'आवबो सावनाय जायो न'आवबो जेनेबा औ मोसौ गलियावबो आरो आरो खामसालि सेरावबो सावनाय जायो आरो फोथारावबो मोनसे सावहैनाय जायो आरो ना नोंथां
मोनसे आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो जाहैबाय बियो बे माइ आबादजों सोमोन्दो गोनां आरो बेबो अम
अम बेबायदिनो जोङो माइनिफ्राय गोबां आरो मुलाम्फा मोननो हायो आरोना नोंथां औ जेरै जोङो थांना थानो थाखाय जोङो ओ ओंखामनि गोनांथि जायो जेनेबा जानो जाग्रा आदारनि गोनांथि जायो ओ बेयाव जोङो जेनेबा माइ आबादखौनो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा माइ आबादनि सोमोन्दै
औ माइ आबाद होनबाथ' बे माइ होनबा थ गोबां रोखोमनि माइ गायो जेनबा फरिमल ओ मायब्रा जोसा बंग'लोखि एरि
औ
बायसमुथि बेबायदि बायदि बायदि रोखोमनि माइनि जोलै जोङो लानानै फोनो हायो आरो बेफोरनि गेजेरावनो माखासे माने बांसिन जायो आरो माखासे माने बांसिन दै नांगौ जायो आरो बे माइ आबाद दा जानो थाखाय जोंनो बांसिन दैबो नांगौ जायो बंग'लोखिफोर बा इस्मुथिफोर बेफोरो बांसिन ओ माने मोजां रोखोमनि जों जोथोन लानाय जायोब्ला बेफोरखौ बांसिन रोखोमनि माने बांसिन बेगर माने बोखांनो हायो आरो बिगायाव पसिस थ्रिस नैजि नैजिबा थामजि मन बि दि गाहाम जायो
औ।
ओमफ्राय ओ बेनि अनगायैबो ओ माइब्राफोरा एसे खम जायो नाथाय बिनि बेसेना बांसिन बिदिनो जायो आरो
औ नंगौ। औ औ नोंथां जोङोहाय जेनेबा माइफोरखौहाय इदिनो दोनथुमनानै जेनेबा माइलि माइलिनि थाखाय दोन्थुमनाय जायो नङा होमबा? औ बिदि दोनथुमनानैहाय औ माने फाननोबो हायो आरोना दैज्लां समावहाय जेनेबा माखासे मानसिफोराथ' जेनेबा बेलेग बेलेग माइ गायनो लुगैयो नङा होमबा? ओ बेखौहाय माने बायनानै लांफैनाय जायो आरो ना नोंथां माइलिखौ ओमफाय माइलियावथ' एसे दामफोराबो एसे बारा जाहैयो आर ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
जेरै औ जेरै माइनि दामा एसे जेनेबा नयस' बा माइलिनि दामा हाजारसे बेफोरदि बेफोरबायाददि जाहैनायखौ नुनो मोनो आर ना नोंथां।
औ।
औ
जोंनि थिंथ' बे माने मनाव फन्द्रस जिबा जौ गाहाम जाहैयो आरो बिदि।
इदनो औ नंगौ नोंथां। थां बिदिनो जायगा लाना जायगा गुबुन गुबुन नंङा होमबा? औ औ अब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ दोनथ' जाासिगोन नामा?
औ दे दिनैनि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै
औ दे नोंथां औ